ओ थां
औ नोंथां
औ नैबे गोजोन हरनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय जाबाय। गिबियावनो औ आं नोंथांनिस जों माने मोब्लिबनि बागै एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन।
औ औ नोंथां।
दाथ' नोंथाङा मिथिखागौ मोब्लिबा जोंनि जिउआव बेसेबां गोनां माने बिनि गोनांथिखौ औ नो आं बेनि बा दिनो एसे आं नोंथांनि सिङाव माने सावरायनो होननानै लादों।
औ
हा नोंथाङा मोनथिखागौ जे गोदो माने जोंहा मोब्लिब गैयै समाव माबादि ओ जेंनायाव गोग्लैदोंमोन ओ आरो दा माबायदि समाव जेनेबा जों माने मोब्लिब गैयै समाव माबाददि जेंना जेंसि बेखौ जों मोनबोनानै दिनैहाय माने जों उनाव जोंनि जिउआव इसेबां माने सोलायनाय फैदों
औ औ
आ जेरैबायदि माने जोंहा औ बै माने जोंहा गोदो माने मोब्लिब गयै समाव जोंहा बे हर बा मोनाबिलि समाव जोंहा गोजान लामा हान्थिनायाव जोंहा जोबोद माने जेंना जेंसि जायोमोन औ आरो लोगोसेनो औ जेरैबायदि माने सोलोंथाइनि बिथिङावबो जोंहा जोबोद माने उनाव थानो गोनां जायोमोन जेरै मोब्लिब गैयामोनब्ला औ दा जेरै मोब्लिबनि दिहुनथाइ जेरै मबाइल दा नोंथाङा जेरै मबाइल बाहायगासिनो दं। बेबो मोब्लिबनिनो दिहुनथाइ औ बेबो मोब्लिबजोंनो माने सालाय जानाय मोनस बे दिहुनथाइ औ बिखौनो माने जेनोबा फरायसाफोरा मोब्लिबनि बेफोर दिहुनजानाय ओ मबाइल जानबुंनि गेजेरजोंनो ओ गावनि सोलोंथाइ खौबो माने फेहेरनो हादों। नङा होमबा नोंथां औ ओ बेनि बाग खायनो आङो जेनेबा एसे बुंनोसै। नोंथांनि सिगाङाव ओ बे सोलोंथाइनि बेलायाव जेनो जोंनो मोब्लिबनि गोनां जायो। मानो गोनां जायो होनोब्ला जेरैबाय दि जोंहा खायसे समाव जोङो गासै बाथ्राखौ जोङो बिजाबाव एबा लेखायावबो जों मोनथिजोबनो हाया न ङा होमबा नोंथां औ बेखौ जों बे मबाइलनि गेजेरजोंनो जोंहा बेखौ नायबिजिरनानै बा मा मोनथिनो लुगैदों बेनि बागै जों गासै बाथ्राखौनो जों बुहुमनि जाथायफोर खौ जों मिथिनो हायो औ लोगोसे जों सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव जोंहा जोबोर मोनथिनो लागा बाथ्रा दं जेरैबायाददि औ नोंहा माबा मोनसे सोलोंथाइयाव जेंना फैदोंब्ला बेखौ जोंहा फरायसालियाव थानाय समावलसो जोंहा बेखौ फोरोंगिरिजों जेनेबा रायज्लायनानै बेखौ सल्भ जेनेबा खालामनाया जेनेबा सम्भब नङा नाथाय थेवब्लाबो जोंहा मबाइल औ बे मबाइल थायोब्लाथाय जोंहा गावनो नआव थानानैनो जोंना जों गासै बाथ्राखौनो जोङो जेंना जेंसिफोरखौ जों सुस्रांना लानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां औ।
दा बेफोरखौनो लानानै नोंथाङा जेनेबा दा बे मोब्लिबा जोंनि बे सोलिबाय थानाय जुगाव माबा दि मोजां जेनेबा जोंनो मोजां गोहोम खोख्लैदों बेनि बागै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां गिबियावनो आरो बे मोनाबिलि समनि गोजोन हामलायनायखौ आं गिबियावनो नोंथांनो बावग्रोबाय आसा खालामो दासान्दि नोंथांनि देहाया जोबोद मोजाङैनो दङ। दा नोंथाङा बुंनाय ले खा आं एसे फोरमायनो सान सान्दों आरो। मोब्लिब जा मोब्लिबनि गोनांथि बा दिनैनि समाव बा गोदोनि समाव जों। जोंहा मोब्लिबनि गोनांथिया माबायदिमोन होनना बुङोब्ला जोङो सरासन स्रा जोङो गोदोहाय जोंहा मोब्लिब गैयामोन। जायनि जाउनाव जोंहा माने गोबां खामानि बा गोबां फरायनायानो जा बा गोबां जोंहा दिहुनथाइनि बेलायावनो जा। जोंहा मा आवगायना दंमोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा गोदो सोलोंथाइ गैयामोन जायनि जाउनाव जोङो जोंनो नांगौ बायदि जोङो मोब्लिबखौ जों सोरजिना लानो हायाखैमोन जोंहा दा जेरै सोलोंथाइया एसे बांनायजों लोगोसे जोंहा मा ओ मोब्लिबखौ जोङो गाव दा दिहुननानै लानो हाबाय दा मोब्लिबखौ जोङो माबायदि सोर जिदों होनना बुङोब्ला जोंहा ओ गिदिर गिदिर बाज्रुम बे दै बाजुनिफ्राय जोंहा बोहैनाय दाहारजों जोङो दिनै मोब्लिबखौ जोङो सोर नानै लानो हाबाय नंगौदा नोंथां खोनादों औ ओ दा जोंहा गोदोनि जोङो दिनावहाय नायनो थाङोमोनब्ला जोंहा मोनब्ला मोब्लिब गैयामोन जायनि जाउनाव जोङो खायसे खामानिफोरखौ जोङो हरनि समावहाय मावनो हायामोन जायनि जउनाव जोङो सोरां गैयै ओ स्रां गैयिनि थाखाय जोंनिया खायसे जा खामानि बे खामानिफोरा जोंहा आवगायनाय आवगायनो हायाखैमोन । ओ आरोबाव जोंहा मा खायसे दिहुनथाइनि बेलायावबो जोंहा गिदिर गिदिर दारिमिन बा गिदिर गिदिर फसंथान बा गिदिर गिदिर फरायसालि फोरआव जोङो मा ओ बे ओ जाय मोब्लिबा गैयैनि नि थाखाय जोंहा मा जौगानो हायाखैमोन नाथाय दिनै फैयै फैयै जोंहा मा जोंनि जा फरायनाय ओ जा बेलायाव जोंहा मा नायनो थाङोब्ला एसे जौगानायनिखौ जोङो जौगानायखौ दिनै नुदों आरो। जायनि थाखाय जोङो मोब्लिबखौ दिनै जों सोर जिना लाबाय। बेनि थाखायनो जोंनि दा ओ जेरावनो नों ओ नायो जोङो मा नुयो गिदिर गिदिर दारिमिन गिदिर गिदिर जों फसंथान नुयो नङा होमबा नोंथां? औ औ। ओ खायसे दिहुनथाइनि बेलायावबो जोंहा मा दिनै मोब्लिब ओ जों सोरजिनानै दिहुननाय लोगो लोगोनो जोंहा दिहुनथाइनि ओ गोहोआबो बांबाय जोङो जेराव नांगौ बिबांनि जोङो दिहुनथाइ दिहुननो हाबाय नांगौ बिबांनि जोङो ओ फसंथान नांगौ बिबांनि जोङो कलकारखाना जों बेफोरबायदि जोङो दिनै बानायना लानो हाबाय आरो।
औ औ।
ओ आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ मोब्लिब मोब्लिबा गोनांथार होनना बुङोब्ला दिनैनि दिनाव एकदम थार मानो होनना बुङोब्ला जोंहा दिनै मोब्लिब गैयाबा जोंनि ओ जा सरासनस्रा थांना थानाय समावहाय जोङो ओ खोमसि जानांगोन मानो बुङोब्ला जोङो माबा मोनसे खामानि मावनो बा माबा मोनसे एनि जों खामानियानो जा जोंहा मा दानि मोब्लिबखौ जोंनो नांगौ जायो जोंहा मोब्लिब जुदि जोंहा गैयामोन ब्ला जों दिनै जों बाहायनाय जा मबेल फन बे मबेल फनखौबो जोङो दिनैनि दिनावहाय जों बानायनो ओ सलायनो मोननाय नङामोन औ ओ ओ मबाइल फनखौ जों सालायनो मोननाय नङामोन बेजों लोगोसेनो जों गारि मथर बेफोरखौबो जों दिनै नुनो हानाय नङामोन आरो। जोंहा मोब्लिब गैयामोनब्ला। जोंहा खायसे खामानिफोरा जेरै मोब्लिबजोंसो जायो नङा होमबा नोंथां औ औ औ दा बेनि सायाव नोंथाङा ओ माबा मोनसे बुंनो हाबावगोन नामा? जे मोब्लिबा माबायदि गोहोम खोलैदों?
औ जेरैबादि कलकारखाना दामिन बेफोरबायदिनो जेनेबा जोंहा माने देहा फाहामथाय जेनेबा देहा फाहामसालिफोराव बो जोंहा मोब्लिबनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां औ जेरैबादि मोन ने एक्सरे खालामनायानो जा जेरैबायदि आरो बेफोरबायदिनो गोबां माने जोङो जेराव माने देहा फाहामसालियाव ओ जिखिनि माने नांगौ गोनांथिफोर बेखौ जों मोब्लिबनि जोहैसो जों जायो नों नङा होमा नोंथां जेरैबायदि मोब्लिब गैयाब्लानो जोंहा जेबो जाया जेरै अपारेशन थ्रेट टारफोरावबो जोंनो मोब्लिब नांगौ जायो। माबा मोनसे औ एक्सरे खालाम नायानो जा। बा जि खुनु नों माबा मोनसे बेमारखौ जों फाहामनो थाख खायो गिबियावनो जों नायबिजिर ग्रोनांगोन नङा हमबाय नो थां औ बेनि थाखाय जों जि खिनि आग जुफोर दिहुुनदों बेबो गासैबो जों माने मोब्लिबनिफ्रायनो बानायनाय बे नङा होमबा नोंथां औ बेखायनो जे देहा फाहामसालिजों लोगोसे आरो ओ जेरैबा दि जों माने नोंथाङा बुंदों जे मटर गारि आरो बेफोरबादिनो गोबां दिहुन थाय जेरै दारिमिनफोरजों लोगोसे ओ आरो गोबां जेनो बा दंबावो जेरै गोनांथि जेरै जोंनि जानाय लोंनाय बायदिफोर खौबो जों ओ कल कारखाना अ दारिमिन फोराव दिहुनो बेफोरावबो जोंहा मोब्लिब गैयाब्ला जोंहा बे आगजुफोरा बा मेसिनफोरा जोंहा सालायजाया नोङा हबा नोंथां औ आरो आरो बेफोर खौ जेनेबा मोब्लिब गैयालासे जों सरासनस्रा मानसिफोरा मावोब्ला। जोबोर माने समा जोबोर गोबाव सम नांगौ जायो माबा मोनसे मुवा बा जानाय लोंनाय मुवाखौनो दिहुनो थाखाय नङा हमबा नोंथां औ बेखौ माने बा खम समनि गेजेरावनो मोब्लिबनि बे मेसिनफोर खौ बाहायनानै जों माने दिहुनथाइखौ दिहुननो हायो। औ नङा होमबा औ औ नोंथां औ औ औ नोंथां उम ए जों सरासन स्रा सुबुंफोरा मावोबाथाय माने जोबोर सम लानायजों लोगो से जोंहा माने देहानिबो ओ माने उम उम जोबोर माने खहा जायो माने देहानि नांगौ बादि माने जों ओ होनो हाया माने जिखिनि माने जों देहानिफ्राय औ खस्थ बा होनो हाया। अ बिदि आरो बे खस्थ'खौबो खमायो मोब्लिब बा नङा होमबा नोंथां औ सुबुंफोरनि जेनेबा खस्थ' खौबो खमायनायजों लोगोसे बेवहाय माने खस्थ' खमायो नाथाय फारसेजों खस्थ' खमायनायजों आरोबाव लोगोसे माने जोंनि सुबुंफोरा माने ओ जेरैबादि खामानिनि गोनांथि बेफोर खामानिनि गोनांथिफोर खौबो माने बे माने मोब्लिबानो होयो जेरैबायदि माने औ, नङा होमबा नोंथां? जेनेबा जेरैबादि कलखारखाना दाय-दामिन फोराव माने बेफोरबादि मेसिन फोरखौ सालायनो था खाय मानसि नांगौ नङा होमबा नोंथां? औ बेफोर मेसिन फोर सालायनो मानसि नागिरनो थांनायावनो माने जेनेबा मानसिफोरा खामानि मोनो। नङा होमबा नोंथां? अ गाव-गावबा जिउ खौ सालाय लांनो थाखाय रांखान्थिनि गोनांथि जानायाव माने हेफाजाब मोन। नोङा होमबा नोंथां? औ औ औ।
लोगोसे जोंनो मा मुलाम्फा खायसे बिथिङावबो जोंनो होयो औ औ।
औ बेखायनो माने ओ बुंनो थाङोब्ला मोब्लिबा माने जोंनि जिउखौ बा जोंनि बे दा सोलिबाय थानाय जिउखौ जोंहा मोजाङै गोजोनै सोलिलांनो एबा जेनेबा जों जौगाहोनो थाखाय जोबोर गोनांथि नोङा होमबा नोंथां औ बे माने एंगार हायै मोनसे बाहागो आरो जेनेबा जोंनि बे सोलिबाय थानाय जुगाव उम, बेखायनो जों माने मोब्लि खौ जोङो जेनेबा नोंथाङा जेरै बुंदों माने बेखौ सोरजिनो थाखाय जेरैबादि दै बाज्रुमनिफ्राय जों सोरजिनो हायो औ बेजों लोगोसे जोंहा माने बै खामबाय थानाय बै ओ कयलानि बिदुंजोंबो जोङो बेखौ दिहुननो हायो नोङा होमबा नों थां आरो बेजों लोगोसे बारनिफ्रायबो जों दिहुननो हायो, औ बेफोरबादिनो ओ गेसनि फिनजाथाइफोरनिफ्रायबो जों दिहुननो हायो, नङा होमबा नोंथां? औ औ बिदिनो बेखौथ' जेनेबा गिबियाव जोंहा बे फोरबादि सुबुं माहारिनि गेजेराव बेफोरबादि सानथाया गैयामोन जेला गोदो माने बेफोरखौ दिहुननो हायाखैमोन औ औ नाथाय जेरैबादि हानैसो जे सानैसो जेनेबा बिगियानगिरिफोरा बेफोरखौ जेनेबा साननानै बेफोरबादि मोब्लिबखौ दिहुननानै जोंनि जिउखौ जोबोर गोरलै खालामदों नोङा होमबा नों थां औ औ बे जोंनि जोबोर माने ओ मोजां माने गोग गानो लागा मोनसे औ। खौरां माने औ, उम। नोंसांजों लायरायनानै बे मोब्लिबनि सोमोन्दै ओ बेफोरबादि लायरायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां ओ उम। थाङा गावनि समखौ औ औ होनायनि थाखाय औ।
आंबो नोंथांखौ ओ गोजोननाय बावहर दों गिबियावनो आरोबाव ओ नोंथाङा दे आं मोनथियै खायसे खोथाखौ दिनै नोंथाङा आंनो फोरमायना होबाय लोगोसेनो नोंथांनि जा बेसेन गो दा समखौ आंनो दसे सम होनानै आंजों सावरायनायनि जेरै
औ औ औ गो दे गोजोन्थों नोंथां औ दे।